हेल'।
औ हेल'।
औ खोना खोनाबाय नोंथां। दा होमबा गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ दे।
औ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय जों दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसो नोंथांनो फन हरदोंमोन।
औ।
औ नोंथां जोङो जोंनि बोथोर आबहावानि सायाव जों एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
सावरायजायो।
दा नोंथाङा फंनैसो आबहावा आरो दानि बोथोरनि सायाव माबायदि बेखौसो मिथिना होनो हागोन दा?
अ दासान्दि बोथोर आ दैज्लां बोथोर जायनि जाहो होनाव माखासे ओनसोलफ्राव दै बानाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। आरो सान्दुंनि दुं खांनाया जेब्ला अखा हाया अब्ला दैज्लां बोथोराव खोब गरम जायो। गरम जानायनि जाहोनाव माखासे जायगाफ्राव हमनानै ला इण्डियानि बाहेराव गुबुन गुबुन काउनट्रिफ्राव खोब बेबायदिनो बिदुंनि थाखाय मानसिफ्रा न' सिङाव थानो हायि जादों आरो बेबायदिनो बिफां लाइफांफोर राननायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो खायसे खायसे ओ स्ट्रेट लाइट फ्राबो जिथुनाखि ओ सिगनेल लाइतफ्राबो जिथुनाखि गलिना नै हायाव ओ गोग्लैनायखौ नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो ओ गारिनि मटर टायार बायदि बायदि ओ गारिनि सालायग्रा जिथुनाखि ओ बैफोर साखाफ्रा गलिनानै ओ खारनो हायि बेबायदि जानायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि आसाम आसामनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसामाव ओ जिथुनाखि जों नुबोबाय थादों उन्दैनिफ्रायनो खोब जोंनि आसामाव दैबाना जानायखौ नुयो बोसोरफ्रामबो ओ बिनि गेजेराव रायखांजाथाव मोनसे जिल्लायानो जाहैबाय धेमाजि जिल्ला जाय धेमाजि जिल्लायाव आं थायो।
औ।
ओ दे औ बे धेमाजि जिल्लायाव बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो दैबाना जाना जानानै माने न' न' बां ओमफ्राय बेबायदिनो बिफां लाइफां आबाद फोथार बेफोरखौ खोब खहा खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आरो दाखालै बावैसो बेबायदिनो मोनसे मोनसे गिदिर दैबाना जानानै थांबाय जाय दैबानाया माने हाजोनिफ्राय बोहै बोनाय माखासे दैमाफोरा हाजोआव हा गिसिगारनानै जमा जानानै थानाय दिनै अखानि दैया बै दैफ्रा बेबायदिनो बाय फ्लंनानै जोंनि हायेन ओनसोलाव बा जोंनि आसामाव औ दैया लोमसावफैयो आरो लोमसावनानै हाजोनि फलक बिदिनो बाला हा बेबायदि लाबोनानै माखासे आाबाद फोथार बेबायदिनो न' बांफोराव माने लोमफैनायखौ नुयो आरो बेबायदिनो खहा खालामनायखौ नुयो आरो आरो बेबाय बिदिनो दैज्लां बोथोराव बोसोरफ्रामबो माने दैबाना जाबाय थानायखौ नुयो आरो बेबायदिनो माखासे ओनसोलफ्रावथ' माने बेबायदिनो मानसिफ्राबो थैनायखौ नुनो मोनदों आरो जिब जुनार थैनायखौ नुनो मोनदों दैयाव गो लांनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो बुरजा बुरजा आबाद मावनाय बेफोरबो माबादों मा होनो खहा जादों आरो न' बांफोरखौबो दैमाया बुखारलांनानै खहा खालामनाय नुनो मोनदों आरो दासान्दि बे दैलां बोथोराव बेबायदि जागासिनो मोनदों आरो उनाव मा जालांगोन बेखौ बुंनो हाथ'वा दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि
औ ओ जोंनि ओनसोलाव नोंथां दा सान्दि माने अखानि बिफाङा जोबोर खम नोंथां साननैसो सिगां हानानै थांदोंमोन नाथाय जोंनाव बिदिसिम दाबो दैबाना जानाय अबस्थासिम फैथ'वाखै नोंथां ओ नाथाय आबादारि फोरा दा माइ गायनो हानाय ओ अबस्थासिम फैबाय आरो नोंथां माने जाखिनि दै नांगौ बे दैया दा जथेस्थ' जानानै फैबाय आरो नोंथां ओरैनोथ' जोंनाव दा गरमासो गोबां बिबांनि गरम जानानै दङ' माने मानो होनोबा सान्दुं दुंगासिनो नङा होमबा नोंथां थेवबो। साननै बावैसो सिगाङावसो अखा हानानै थाङ नालाय दुब्लि फोथारनि दैया दासिमबो राननानै थाङाखै आरो नोंथां माने जाय आबाद बेफोर माइ गायदों गायनो हागासिनो दं आरो नोंथां दा जोङो बोथोरनि खोथा बुोबाथ' नोंथां गोदोनिफ्राय आरो दासिमखौ नायोबा जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय नंङा होमबा नोंथां गोदोनि सम गरम बोथोरावबो माखासे बा गामि ओनसोलाव बिफां सिङाव बा औवा सुबानि सिङाव जिरायब्लानो जोङो थान्दा थाजिम मोनोमोन नङामा नोंथां नाथाय दानि दिनाव मा होनो गरम होयोबा एकदम गरम जायो थानो हायै गरम जायो माने आबहावायानो माने बारानो गुदुं जाजोबो आरो नों आरो ओरैबायदि गरम होबाथाय माने बारखौनो बारनाय बायदिखौनो मोना आरो नोंथां माने बै बिदिनो बे सोलायनायखौ एसे नुनो मोननानै दं आरो नोंथां ओमफ्राय ओरैनोथ' जोंना दा बुहुमनाङै बुंनो थाङोबा जोंना ग्लबेल वार्मिं जागासिनो दङ नङा होम्बा साहा खोला मिरु जोंना ओरै बर'फ्रा आवलिगासिनो दङ दैनि बिबाङा बांबोगासिनो दङ माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव दा बावैसो सिगां जानानै थांनाय जाथायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे सिमाव फोरमायबाय नङा होम्बा नोंथां दा बेफोरो औ जोंनि आबहावा नंगौ थारैनो आबहावा सोलायनायनि थाखायनो नों बेफोरबायदि माखासे सुबुंफोरा जेंनायाव गोबां गोग्लै नुनो मोनबाय बेफोर आम
नंगौ
गेले जानाय आरो रनि औ चन्ज जानाया थारमाने जों सुबुं अनसायारि मथर बाहायनि थाखायनो जादों होननानै आं सानो आरो नोंथां
उम औ नंगौ
बुहुमनाङैनो जों नायनो थाङोब्ला गोदो जेसेबां जौ खोन्दोनि बिफां लाइफां हाग्रा बग्रा गंब्रा दं दङमोन बैफोर बिफां लाइफां आं हाग्रा बंग्राया दा दासान्दि गोदोनि समान जौ जखोन्दो गैलि गै आदा नङा होमबा नोंथां जों गोबां खामायनाय नुनो मोनो हाग्रा बंग्रा माने बेरायनो हायो ओंखारनो हायि हाग्रा ओनसोल बिफां लाइफांमोन नङा होमबा नोंथां दा नोंथां जोङो आरो गुबै जों जेनेबा गोदोनि दाबादि आबहावा थाजिममोन बबायदि आबहावाखौ लाबोफिननो थाखायब्ला जोङो मा खामानि मावनांगोन नोंथां नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
जों बेबायदि आबहावाखौ लाबोफिननो थाखायबा जोङो गिबियावनो दंफां लाइफां बा बिफां लाइफां दानफानायखौ जों खम खालामनांगोन। आरो बिनि बदलै जोङो दंफां लाइफांखौ बांसिनै जों गायनांगोन
औ नंगौ।
जोङो मथर गारि सालायनाय जिखिनि बारहावा माने उखुन्द दै गनानै बारहावाया गाज्रि जायो जायनि जाहोनाव बोथ- थोरा बेबायदि दुंखावनाय बे ओ बे मोनसे जायो आरो ओमफ्राय
उम
बेबायदिनो बिफां लाइफां आरो दामफायोब्ला जेनाखि दैमा दैसा खाथियाव थानाय बिफां लाइफांफ्रा खोब बिनि रोदाया हा सिंसिम थांनानै बे ओ हाखुर खानायखौ माने खम खमाय होयो आरो माने होबथायो आरो बिनिखायनो माने दैमा सेर फ्राव हायोबा मा नों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो बिफां लाइफांनि खायनो जोङो जिथनाखि मानसि हिसाबै जों अक्सिजेन गेसखौ लायो बा जोङो जिब जुनारफ्रा लायो बेनिखायनो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो बिफां लाइफां गायोब्ला जिथनाखि बे नों बुंनाय दुंखावनाया एसे खमायमारहोनोब्ला बिफां लाइफां थायोब्लासो नांगौखिनि समाव अखा हायो माने बोथोराव बोथोर सिजोन बोथोर बाय माने अखाया हायो आरो। जुदि बिफां लाइफाङा खम जायोबा बेबायदिनो सानदुंनि बिदुङआबो बारा जायो आरो बेबायदिनो ओ हा गिसिखानाय बे हा गिसि सिगानायाबो बारा जायो मानोना दैमा दैसानि खाथियाव जुदि बिफां लाइफां बा बेबायदि अरनबारिफोर थायोबा एसेबाबो दैमा दैसाखौ होबथायो आरो मानो होनोब्ला बेनि रोदाफ्रा ओ सिङाव जेनाखि मोनसे माने प्रटेकसन हैनाय बायदि जायो आरो।
नोंगौ नोंथां।
बेबायदिनो बिफां लाइफां थायोब्ला आरो माने जोंनि आबहावायाव माने सिदोब मा जायो माने। मोनसे दिदोम मोनसे जोंनि नांगौखिनि जोंनि अक्सिजेनखौ मोननो हायो आरो ओ उम। अखा बांखाफ्राबो सम बायदि बोथोर बायदि अखाया हायो आरो।
औ नोंथां नोंथाङा आ थिगखौनो बु बुंदों माने जों आबहावाखौ लाखिनांगौब्ला ओ फिफां लाइफां गायनायाव दा जोङो जायगायावनो बिदिन्थि हिसाबै नायोब्ला माने जों हमनो हायो बे जों गा गामि ओनसोलनि निफ्राय टाउनाव हाबनाय लोगो लोगोनो माने जों जों आबहावानि बिदुंखौ माने गरम मोनो नंगौ नामा नोंथां?
औ औ
टाउन ओनसोलाव फिफां लाइफां लाइफांखौ नुनो थांलिया ओमफ्राय बै बाथा नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जोङो लामा खालामा गायनानै होयो होयोब्ला गासैबो सोहोरावनो गासैबो टा माबायावनो जुदि बिफां लाइफां नोंथां। मानो होनबा मोनसेल' औ मोनसे टाउन उनाव गायखांनायनि उनाव गुबुन गुबुन मोनसे टाउनाव बा गुबुन मोनसे सोहोरावब सोहोरावनो सम हाग्रा बारिबा बिफां लाइफां हमनानै थानायखौ जों नु फिननो मोनगोन आरो नोंथां।
औ नंगौ।
दाथ' जों ओरैनो सा साज्रां सानिफ्राय जों नायोबा माखासे टाउन ओनसोलजों दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां? थां औ दा दा आरो उनाव फिन सावरायफिनसै नङा होमबा ना? औ नोंथां।